औ हबाय नोंथां
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
औ नों नोंथांङा मा खालामगासिनो दं दा
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
औ ओ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला जोंङो ओ जोंनि मा गायनाय फुनाय दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ ओ जोंङो दा आबादफोरखौ जोंङो दैलां बोथोराव माबोरै मावोबा माइ आबादफोरखौ जोंङो माबायदि गायो ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिनो जोंङो दैज्लां बोथोरफोरावथ' जोंनिया गासैबो न'खर न'खर माइ गायनायखौ जों नुयो आरोना नोंथां
औ
बिदिनो जोंनो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइ बिदाननि गोनांथि जायो। बिदिनो जोंङो गोदो बांसिनानो जों थांनाय बोसोरनि थांनाय बोसोराव गायनायखौ जोंङो बिदिनो फै फैगौ बोसोरावबो गायगोन होननानै माने जोंङो बिदिनो माइ बिदानखौ थिना दोनखानाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो दानि जुगावथ' जोङो गोबां गलाफोराव नारसा रासाय नारसारिफोराव जोंङो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन माइ मुंनि बिदिनो गोदान गोदान नामनि माइ मोनो आरोना नोंथां नार्सारिफोरनाव बिदिनो जोंङो बेखौ खोथिया फोनो थाखाय जोंङो माइखौ जों फाथोनि बस्थायाव सोनांगौ सोनायनि उनाव जों बेखौ
हासर हाखराव जों बेखौ हरनायनि थाखाय सोमना दोननांगौ जायो आरोना नोंथां
बिदिनो सोमना दोन सोमना दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ हरननायनि उनाव बोखाङो बोखांनानै बे खौ जों बिदिनो खामसालिफोराव
औ बेखौल' लखबना दोननाय जायो आरोना सान गाजा बेरथों होननानै आरो बेखौ लाइ बिलाइ आरो थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो बिदिनो सान हरसे हरसे दोननाय जायो हरसे दोननायनि उनाव जां दा जोंङो बे खोथिया फोनो थाखाय जोंङो फोथार फोथाराव जेनेबा बिदिनो बारिफोराव जोंङो बिदिनो जोंङो क्टरजों हालेवनाय जायो आरोना नोंथां हालेवनानै बेखौ फोमोननानै लाखानानै बेखौ बो हरसे दोननांगौ जायो बिदिनो जेनेबा औ बिदिनो गफबनानै जेनेबा हाया मोजांङै जाना थाथों होनना हरसे दोननाय जायो गोदो जुगाव जोंङो बिदिनो मोसौ अजों आरो नांगोलजों हालेवनाय जों नुयोमोन आरो, नाथाय दानि गोदान जुगावथ' जोंङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौसो नुगासिनो दं आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां।
बिदिनो जोंङो जा खोथियाखौ खां ओ बियो गाजा अरनो दोनदोंमोन बेखौ जोङो बे फोथाराव बि बिदिनो सारनानै होनांगौ जायो आरो सारनानै होनायनि उनाव जों बेखौ ओ गोबां जोंनियाथ' गोदोनि दानि जुगाव जोंनिया गोबां दिन लाया आरोना बिदिनो हासार होनाय लोगो लोगोनो खोथियाफोरा गोब बिदिनो गोजौ गोजौ जायो आरोना नोंथां। गोबाव सान्थ' लाया बिदिनो उम
औ
बिसदिन बिफोरदिखौ बिदिया लायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिदिनो जोङो गोबां खोथिया फुयो आरोना नोंथा बिदिनो खोथिया फुनानै गोबां ज' ज'यै जोङो बिदिनो बुरै बुरै फोर सिख्लाफोर बिदिनो ज' ज'यै जोङो माइ गायनानै बिदिनो दैज्लां बोथोरखौ जों बिदिनो रंजा बाजायै फोथाराव माइ गायै गायै बिदिनो हगार हरनाय जायो आरोना नोंथां
औ।
औ। नोंथांमोननि जा बोरै गायो बेखौ बो एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ ओ नोंथाङा जेरै फोरमदों बेबायदिनो गायो आरो जोंनि थिगजायैबो औ बिदिनो गोबां माइफोर दं बेफोर माइफोरनि गेजेराव आं नोंथांनो मोननैसो फोरमायनो बे माइफोरनि गेजेराव मा रन माइ ओ लोगोसेनो जोसा माइब्रा बेनिफ्राय बन्धु बंग बिदिनो गोदान गोदान ओ मुंनि माने माइफोर ओंखारबाय आरो नङा होमबा ओ बिदिनो जमुना औ औ ओ बिनि फ्राय आयजौ गोबां दङ औ जोंनाबो बिदिनो फैयो जों गिबियावनो जोङो खोथियाखौ फोग्रोननानै लायो बिनि उनाव गायगोन हायाव जोङो मा गायगोन हाखौ जोङो मोजाङै हालेवो बा मा होनो मोजाङै सा खालाम खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना बिदिनो खारायनानै आलिफोरखौ दाननानै बिदिनो आरो नैथि हालेवबावो नैथि हालेवनायाव जों मा नैथि हालेवखांनानै जोंना आलिखौ मोजाङै खोनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो ओ आलिखौ खोखांनानै औ एवनायाव जोङो मा माइखौ गायनो हानाय जायो आरो बा सोरबा सोरबियाव
औ नंगौ
माइखौ गायना दोनब्लाल' जाया नङा जोङो बा हासार नांगौ नामा बा एम्फौ एनला अ जादों नामा बेफोरखौ जोङो नायदिं नायगिदिंबाय थानांगौ जायो
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो मा मोजाङै नायगिदिंनानै जेब्ला हासार नांगौ समाव जों हासार होनांगौ जायो आरो दै ओ गैयाब्लाबो जोङो बेखौ ओ दै नांगौ समाव जोङो मा आलिफोरखौ थेनानै जोङो मोजाङै दोननांगौ जायो बा बेहाय दै इसेब्लाबोथ' जोंनो माइआव दै नांगौ नङा होनोमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो। ओ जेब्ला जोङो माइआ ओ बिबार हमगोन बिबार हमहांनाय समावबो जोङो बेहाय हासार होनायखौ नुनो मोनो खायसेखौ खायसेया होआ औ जेब्ला औ माइआ बेबायदिनो जोङो मा होनो बिबार हमखांनायनि उनाव माइआ ओ फिथाइ थायनो हमलाङो आरो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो फिथाइ थाइखांनानै जेब्ला माइआ रागोन ओ बेनिफ्राय माइया मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ बेबा बिदिनो मा होनो ओ खामला बा हाजिराफोर लानानै जोङो ओ माइ गोमोनखौ जोङो मा हानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो माइखौ हाखांनानै बेहायनो दुब्लियाव मोथि राननो थाखाय जोङो साननै बा सानसे दोनथ'नाय जायो। ओ जेब्ला जों माइ खो हाखाङो बा ओ जोङो न'फारसे रोगानाय जायो आरोना बेखौ जोङो मा दांग्रि सरनानै जोङो मा ओ बावखाजों जोङो बेखौ ओ न'फारसे रोगानाय जायो आरो। बा खायसेफोरा आरो ओरैबायदि दानि गोदान जुग नालाय ओ दुब्लिफो फोथारावनो जोङो मा औ दुब्लि फोथारावनो जोङो मा नाखानानै न'सिम बिदि माइखौल' लाबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो गोदाय बिबायदिनो खालामोमोन मा होनो ओ दुब्लि फो थाराव जोङो मा माइखौ दांग्रि सरनानै जोङो बावखाजों न'सिम लाबोनानै जोङो मा ओ बिनिनो ओ दांग्रिबै दांग्रिब्रै दांग्रिब्रा बेफोरबायदि होनानै जोङो मा मोसौजों जाबनानै जोङो गल गुवार सिथ्लायाव जोङो जाबनानै मा मोसौजों माइ मारानानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव मा बेफोरबायदि ओ माइ मारा नानायखौ जोङो नुनो मोनला आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बुंनो थाङोबाथ' गोदो गोदायनिफ्राय जोङो ओ दानि जुगाव बुहुथ सोलायनायखौ नुबोबाय दानियाथ' मा होनो ओ बेफोरबायदिनो जोङो मा ओ मेचिनारिजोंसो नानायखौ जों नुनो मोनो। औ न'आव लाबोब्लाबो दानि जुगाव मा बै मेचिनावसो जोङो मा ओ माइ मोथिखौ बा दांग्रिखौनो जोङो सोसननानै ओ बेबायदि मा माइ ओ नानायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ ओ बेबायदिनो जोङो मा औ माइ मारानखौ नानाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला माइ मारानखौ नाखाङो अब्ला जोङो बेहाय बेहायबो जोङो मा ओ माइज्लिनि थाखाय बा फैगोन बोसोराव गायगोननि थाखाय जों बेहा हाय मा ओ बे मायखौ जोङो दा जाहाथे नांदेरा गुबुन माइजों बिदि होननानै जोङो ओ मा औ ओ बस्था मोनसे बा मोननैयाव जोङो ए आलादायै जोङो बेखौ मा सोनानै आलादायै दोनखानाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ ओ बेनिफ्रायनो जोङो बे माइखौ जाय नाखांगोन बे नाखांनाय माइखौ जोङो खायफाबा ओ बाख्रियाव सोनानै दोनो बा खायफाबा जोङो ओरैनो ओ बस्थाफोराव जोङो सोयै सोयै जाबै जाबै दोननायखौ ओ नुनो मोनो आरो ओ दा औ औ औ ओ जोङो ओ बेबायदिनो माइखौबो ओ लानानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ गोदोनि दिनाव बिदिनो खेबसेयैनो माने जयै माने माइ मारान होनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो बिदिनो इसे इसे मोसौ जोंसो नायोमोन नालाय इसे इसे नानायखौसो जोङो मा नुनो मोनोमोन आरो
औ
औ ओ मोसौजों नायोब्ला ओ गोबां मा होनो बेखौ गोबां आगजु नांगौ जायो ओ जेरै माइ खायनो थाखाय हुकेन नांगौ जायोमोन नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेखौ मोसौखौ होनो थाखाय मानसियाथ' थाखागोन सासे आ बेनिफ्राय बेहाय लौरु होननाय मोनसे गन बेखौ लानाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां जों सम मिलायोब्ला उनफोराव रायज्लायफिनसै नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां।